हेलौ
खोनादों ना?
हेलौ।
खोनादों?
लौ।
ओ खोनागोना खोनायाखै नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ए नोंथाङा फ्रि दंना?
औ फ्रियैनो दं
ए होमबा नोंथाङा गामिनि सोमोन्दो आंजो एसे सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
उम नोंथांनि गामियाव बेवहाय आथिखालाव माबायदि थासारियाव दं बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो
औ हागोन नोंथां ओ आथिखालावहायो जोंनि गामिनि थासारिया ओ इसे गोदोनि फाय लानानै दासिमावहायो ओ बांसिन सोलायनायखौ जों दावगानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां औ गोदो गोदोनि समनिखौ नायोब्ला माने गोदोनि समावथ' बिदिनो हाग्रा बंग्रा ओ बिदिनो दानस्रांनानैसो जोङो न' लुनानै थाफैनाय जादोंमोन नालाय जेराव जोंना लाम मा सामाबो मोजां गैया मोन औ ओ बेफोरनि जाउनावहाय गोदो बारा इसिबां डेभ्लप गैयामोन आरो ओ नाथाय आथिखाल मुगायावहाय नायोब्ला जोंनि गामिया जोबोद जौगाबाय मानो होनबा ओ जोंनि गामिया आथिखाल लाव लामा सामाफोराबो जोंनियाहार मोजां जा बाय बा जोंनि गामियावहाय गोरों गोराफोराबो बांबाय गोदोनि दिनावथ' फरायनाय बेफोरबायदि जेबो गैयामोन नालाय बिनि जाउनावहाय बारा इसिबां जौगानायबो गैयामोन नाथाय आथिखाल मु गायावहायो ओ गोरों गोरा बांनायजों लोगोसे ओ गामिनि सुबुंफोरनि साननाय हनायफोराबो मोजां जाबाय बिनि जाउनावहायो ओ गामिनि हालोदफोरा माने सोलायबाय आरो ना गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां मोजां जाबाय ओ नाथाय मोनसे खोथ दा ओ जोंनि गामियावहाय दैनि गोबां प्रब्लेम जायो आरो जेरै- दा दैज्लां बोथोरावहायो अखा हायोब्ला जोंना गोबां दैबाना जा फैयो न' लोमफैयो बेफोरबायदि आरो लामा सामायाथ' जोंनिया मोजाङानो जाबाय गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालसिमाव हायो लामा सामाफोरा न' बां बा थानाय जानाय लोंनाय बेफोर सोलाय बाय। ओ नाथाय दा दैज्लां बोथोरावहाय जों गामिया एसे उसुबिदायावहाय बा ओ प्रब्लेमावहाय गोलैयो आरो दैबानानि थाखाय। ओ बिदिनो जों गामिया हाय मेसें बोथोरावथ' जेबो प्रब्लेम जाया आरो ओ बिदिनो दैज्लां बोथोरबाथाय जोंना अखानिबो बिबाङा बाङो नालाय नङा होनबा नोंथां?
नंगौ ओं।
औ बिनि जाउनावहाय जोंनिया अखा हाबानो हाजो खाथिखाय जोंनिया दैया अखा हाबानो माने हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय जायो नालाय बेफोर माने जोंनि जोंनि गामिखौहाय माने लोमसाव होजोब फैयो आरो माने प्रब्लेमा बेल' जों गामियावहा हायो। ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि गामियावहाय गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालसिमाव माबायदि जौगासारबोदों बा माबायदि थासारियाव दङ।
उम औ हागोन।
औ।
खोनासं होनबा नोंथां
औ जा
जेनेबा गोदोनिफ्राय जोंनियाबो एसे साबसिनानो होनजायो गो दो लामा दालां दंग' फोरा इसेयाव माने मोजां नङामोन आथिखालावहाय लामा दालां दंग'फोरखौ एसे मोजाङै माबानाय जाबाय आरो ना फोसाबनाय जाबाय। एसे दावगासिननाय बाय दि मोनदों आरो आथिखालनिखौ खौ गोदोनिख्रुइ गोदो मोसौनि खि बायदिसिना हासार होनानैसो माइफोर आबाद मावनाय जायोमोन जोंथिंजाय ओमफ्रायो लामा सामाया थ' जोबोरानो गाज्रिमोन। ओमफायो गोदो एसे हाग्रा बंग्रा एसे बांसिनमोन
औ
सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो दा बेफोर हाग्रा बंग्राफोरा न' जाजोब्बाय आरो ना। ओमफायो लामा दालां दालांफोरखौबो एसे मोजाङै फो फोसाबबाय ओमफायो आबादफोरनि बिथिङावबो आथिखालाव एसे दावगासिननाय गोदो गोबोर खि बायदिसिनाफोरल' होयोमोन दा गोदान मुगानि बानायनाय मुलिफोर जेरै हासारफोर बेफोरखौ होनाय जायो आरो। एम्फौफोर जाबा एम म्फुनि मुलि हासार गैयाबा हा हासार होयो बेफोरबायदि होनाय जायो आरो आथिखालावहाय। लामाफोराबो एसे साब सिन जाबाय। दै फोराबो फैयो फैनाया होनबाबो इसिबां मानि लोमसावनानै गाज्रि खालाम लांनो हाला आरो एसे फोसाबनाय जानाय
औ औ
जोंनिया दा मोजांङानो
औ, अब्ला नोंथांमोननि गामियावबो गोदोनिफाय लानानै दासिमाव एसे जौगाबाय आरोना नोंथां?
ओं
औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथांमोननि ओ गामिनि सुबुंफोरा दा ओ‌ गामिनि सुबुंफोरा गोदोनिफ्राय ओ दासिमावहाय ओ माबायदि साननाय हनायफोरा सोलाय दोंना सोलायाखैना गोदोनि बायदिनो दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ
थारैनो बुंनो थाङोब्ला गोदो स्कुल फरायसालि बेफोर जेबबो गैयामोन दंबाबो गोजानजों गंफा गाहामल' दंमोन। आथिखालाव खाथि खाथियावनो स्कुल फरायसालिफ्रा दंसैआरो ओमफायो जों ओम बेफोरावहाय थांनो उसुबिदा जाला
औ
ओमफायो इयावहाय सोलोंथायाइ लानो खाबुफ्रा एसे सुबिदाफ्रा बांसिन जाबाय गोदोथ' गोजान गोजानमोन नालाय थांनोबो असुबिदा जायोमोन दा थांनोबो खाथिखा एसे मोजां जायो गोदो स्कुलफ्रा एसे गेसेंखाय सोलोंथाइनि नि गियानफोरा एसे खममोन आरो ओमफाय दा सोलोंथाइखौ बांसिन मोननायखाय एसे साननाय हनायफ्राबो सोलायसिनबाय एसे जौगासिनाय बायदि मोनदों आरो सोलोंथाइनि बिथ
औ औ
नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनिखैबो बेबायदिनो जेरै नोंथाङा दानिसो ओ बुंलांदों जे सोलोंथाइ ऐ सोलोंथाइनि बिबाङा बांनायनि जाउनावहाय जोंनि साननाय हनाय बा जोंनि थासारिफोरा सोलायदों होननानैै नङा होनबा नोंथां
ओं
औ ओ गोदोनि दिनावहायो गामिनि थासारिया ओ मानो जौगायामोन होनोब्ला गोदोनि दिनावहाय जोंनिया जानाय लोंनाय बा ओरैनो थानाय ओ जोङो मोजां खामानियावहाय गोसो गोसो होयि जाला लोंला बिदियाव थानाय बेफोराव बांसिन गोसो होयोमोन नालाय नोंथां।
उम।
बिनिखायनो जोङा गोदोनि दिनावहाय जौगानायखौहायो जोङो बारा नुवामोन आरो। जोंनि साननाय हनाया माने ओरैबायदि ओ निगेटिभ ओ निगेटिभल' सानोमोन माने ओ बेखौ मा होनगोन बर'आवहाय ओ जेनेबा जोंनि साननाय हनायाहाय मोजां नङामोन आरोना मोजां खामानिखौ जोङो गाज्रि जि होननानैसो ओ मावनो ना गिरामोन नङा होनबा नोंथां गोदोनि दि दिनाव। औ बिनि जाउनावहाय जों औ औ बिनि जाउनावहाय जोंनि साननाय हनायाबो सोलायला फरायसालियावबो जों फरायनो थांला। बेबायदिनो गामिनि थासारियावहाय बिदिनो जेरै गामियावहाय सोलिदों बेबायदिनो गोग्लैसोना थानाय जेबो सो सोलायनाय गैया बेफोरबायदि लोंला जाला बिदियावनो थानायनि जाउनाव गोदोनि दिनाव ओ बेबायदिनो सा ओ देभ्लप गैयि जादोंमोन आरो ना थाय आथिखाल मु बेयाव नायोब्ला ओ जोंनि गामियावबो गोबां जौगानायखौ नुबाय बा जोंनि गामियाव बिदि लोंला जाला बा ओरैनो थानाय बा फरायसालियाव थाङालासिनो ओरैनो बेखार खामानियाव थालाबायनाय बेरायथिंला बायनाय बेफोरखौ बारा नुला आरो माने बेफोराव बारा गोसो होला ओ बांसिन गावनि थांखि बा गावनि खामानिखौहाय जों जाफुंसार होनो थाखाय बा गावनि फरायनाय इस्कुलाव थांनाय टाइम बा टाइम थांनाय टाइम बा टाइम फैनाय न'आव थानाय मोजां खामानियाव मावनाय मोजां खामानिखौ मावनाय बे फोरबायदि जालांजोब्बाय। ओ आरो सोलोंथाइ लानायाबो गोबां बां बाय आथिखालाव ओ आथिखालावहाय फरायनाय बायदि सिना गैयाबाथ' जोंना जौगानायखौहाय जोङो नुखाया मानो होनबा ओ फरायनाय गैयाब बानो दानि जुगावहाय जोंना जेबो जाला गोदोनि बायदि थानो हाला माने। ओ बिनिखायनो गोरों गोरा बांनायनि जाउनावहाय जोंनि गामियाबो गोबां सोलायबाय। ओ साननाय हनाय फोराबो सोलाय बाय जोङो गारज्रि खामानियावहाय थांलाब बा मोजां खामानियावहाय हैसो जोङो गोसो होसै मानो होनोबा सोलोंथाइयाबो जोंना साननाय हनाय गियानफ्राबो सोलोंथाइ लानानै जोंना बांबाय नालाय बिनि जाउनावहायो जोंनि गामियावबो गोबां सोलायनायखौ नुबाय बिदिनो फरायनानै गिदिर गिदिर साख्रि बाख्रि लानाय बेफोरबायदि मोनिफोरा बो ओ साख्रि लानो था खाय जुजि नाय बेफो फोरबायदि ओ जालांबाय आरो माने गोबां सोलायलांबाय अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा गामिनि सोमोन्दै। हेलौ, नोंथां।
एखेयानो। खोनादों आं।
औ